हेलौ
औ खोनादोंना बिथांङा? ओ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा??
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां नै जाखांनानैसो लामाथिं थाबायबोदों आं नोंथांङालाय जाखांबाय नामा?
जानाया जा
हो खोनायाखै नोंथां। औ
खोनाबायना बिथांङा?
औ खोनादों दे बुं।
ओ नोंथांनाव माने परिस्थिथिनिसो खोथा सोंनो सानदोंमोन आं।
औ मा परिस्थित फोरमायना हो
माने नोंथां जोंथ' परिस्टिफोरा बुहुत गाज्रि अखा थाखाय अखायाबो माने बारा खमबो ओरै नोंथां खै बोरै सलिदों?
दा बुंनो थांङोबाथ' बो अ दा बुंनो थाङोबाथ' बोथोरा जोंनिखै जोबोद गाज्रि जानायखौ जों आं नुनो मोन्दों मानो होनबा जोंखै अखाया गैया अखाया मानो गैया होननो थाङोबा जोंखै एखेबारे माने गारि गुरा सालायनाया बारा जादों ओरै दंफां लाइफाय दानफायदों माने गरमाल' बारा जादों माने अखाया खमायजोबनाय जाहैबाय दा ओमफ्राय बेनि थाखायबो माने गोबां बेमार आजार बो जानो हमदों मानो होनबा बे बेजोंहाय जोंना एखे आबहावाया बिराद जोंना पलुसन जानो हम पलुस ना जाखांनाय जादों माने बेजोंहाय जोंनि देहाफोरखौ बिराद बरबाद खालामदों माने बे बुस्थुआ
औ
दा नोंथांङा मिथिखायोन आं माने मोनसे टपिकआव बर'नोसै दा नोंथाङा खोनादों जानांगौ जोंनि ना दा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाना जोंनि बैसोनि आरो लाइमोनल' नङा बोराय बुरैफ्राबो गोबाङानो माने बिराद बेमार जास'नायखौ जों नुनो मोनोना सोरबा ओ माबा लांसनो जायो लांसनि डिजिस जायोनो सोरबा प्रेसार जायोनो सोरबानो माबा इस्किननि डिसिस जायो मेले रिया ना दा बेफोर माजों जानो हमदों नोंथांङा मोनथिं जानो?
ओ बेफोर बेमारा दा हा जानो हमदों ओ जानाय लों नायनिफ्राय दैनिफ्राय मैगं थाइगंनिफ्राय
औ
खालि मालनि बायदि ओ मानो
माने मोजां बुस्थु हमनो मोनला ओहो खोनायाखै नामा नोंथा
दा गाज्रि खोमा एसे दलद थाबा मोजां जागौमोन आं नोंथांनो खोनथानोसै आरोना मेन खोथ थायानो जाहैबाय माने जोंनि बे मेनानो जाहैबाय जानाय लोंनाय दा जों नुनो थाङोना जों जोंथ' दैलिक जों जायो सानसेयाव बोथिनै बोथिथामखौ जों जाया नङा जायो नाथाइ जों बेयाव ओमफ्राय मायो मैगं थाइगं बांसिनानो नों मिथिखायो नोंबो बायनानै जायो आंबो बायनानै जायो हाथायफोरनिफ्राय ना दा जों हाथाइनि बुस्थु मैगं थाइगं जायो दा बे मैगं थाइगङा गोबां माने मुलि होनाय ना केमिकेलजों फेदेरनाय
औ औ
केमिकेलजों फेदेरनानै जानाय नालाय जोंनि मोदोमाव हाबनानै माने जोंनि देहाखौ लासैनो माने बरबाद खालामो एफेक्ट खालामो माने दा बेनि थाखाय जों जोंनि मोदोमाना रोदाफ्रा एखे बोख्रबजोबो ना
औ दा बेजों बेनि थाखायनो बेमारफ्रा जासिननो हमो आरो सेकेणडआव जों नै नैथियाव जों नायोब्ला जोंनि जों जे जायगायाव थायो जों बे जायगाखौ माने आपडाल दोनला हमनानै ला जों जोंनि न' गुदियावनो ना जों बेवहाय मैगं थाइगं हाबाय प्लास्टिक प्लुस्टिक एखेबारे बे लेथ्राखौ जों बे मोनसे दैयावनो लेथ्रायावनो गारसोना दोनसिगोन बेयाव मा जासिगोन ओमफ्राय एखेबारे लेथ्रा थाम्फै बिदै दैसिगोन ना बे थाम्फै बिदै दैनानै बे थाम्फैयानो देरनानै जोंखौहाय अरनानै जोंखौहाय मेलेरिया नो देंगुनो बिदि बेमार लाबोयो दा बे जोबोद साननांगौ गोनां बाथ्रा मानो होनब्ला आंथ' फोरमायखाबाय नोंथांनि सिगाङाव बेमार आजार बारायदों आं नुनाय मथे बे जोंनि जानाय लोंनाय आरो बे जोंनि खाथिनि परिस्थिथि जों साफा दोनिनि थाखाय बेमारखौ बांसिन जानाय नुयो आरो नोंथाङा मोनसे मोनथिबावोबा फोरमायनो हागोन
बिदिनो बिथां मान मा होनो जायगाफोराव लेथ्रा जाबाय साब सिखन दोनला खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
औ माने मा होनो जा बिदि गावनि जानायखौनो मोजां जायगायाव दोनला बेयावनो गारो थाम्फैफोराबो बांद्राय जाबाय लेथ्राफोराबो बांद्राय जाबाय बेनि थाखायनो बेमार आजाराबो जानो बुहुद हमदों आरो बेलेग बेलेग बिमार
ओम आरो आरो थामथियाव मोनसे दंबावोमोन आं नोंथांनो फोरमाय नोसो बावदों थामथियावनो जाहैबाय जों जोंखौहाय एफेक्ट खालामनाया जोंनि देहाखौ लासैनो बे जाहैबाय जोंनि बारजों ना दा ए औ एगजामफोल आं होनोसै ना नोंथां दा हमनानै ला जों फेक्ट'रि होन ना मोनसे जोंनि गारि गुरा बाइक स्कुटि ना बेफोरनिफ्राय मा गयो उ उखुन्दै ना उखुन्दै गआ जानो उखुन्दै गयो दा उम दा बे बार लेथ्रा बार गयोना बे बाराहाय जोंनि गुथै एटम'स्फेयारावहाय माने बेयो एखे माने फैजोबो ना। दा बेजो बे फैनानै जों मा बे मा जायो। जों बे-बेखौनो जों हां लानांगौ जायो। बिजों जोंनि लांसआवबो माने बिराद खस्थ' मोनो ना आरो लांसल' नङा बे बारा बांद्राय जानाय लोगो लोगो आरो दंफां जोंना दानफायो मिन्थिखायो नोंथाङा बिराद दंफां दान फाय सोदों दायो बेजों मा जागोन जोंनि जायगायावहाय गर'मा बारा जायो। गर'मा मानि थाखाय बारा जादों। जादों होनबा ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय ना दा होम्बा ग्लबेल वार्मिं होन्नाय लोगो लोगो जोंनियाव मा जायो ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जोंना मोनसे जोंनि बे सान्दुं ना होम्बा ग्लबेल वारमिं जानाय लोगो बे सान्दुंनि जे पावार थायोना आल्ट्रा भाय'लेट रेस होन्नानै फैयोना। बे साननिफ्राय फैयो माने बे ब बे रेसखौहाय माने बे ग्ल'बेल वार्मिआ बारायबा जोंनि एटम'सिफियारा लाखिनो हाया माने सोर खिनानै फैयो दा बे जोंनि मोदोमावहाय कनटिनिउ नांबाय थाबा जोंनि मोदोमा माने एफेक्ट जायो हमनानै ला जोंना स्किनफ्राहाय गा ज्रि जानो हमो दिजिस जायो ना। उम बेबो मोनसे आरो उम।
आजिखालि माने बुहुद रोखोमनि बेमार जानो हमदों। बिदिनो जानाय लोंनाय मोजां जाला बिदिनो साब सिखन थानांगौ गावनो। थाबा मोजां जायो होम्बा बेमाराबो खम। जागोन जों साब सिखन थायैनि सियाव मायावनो बेफोर बेमारफोराबो
औ औ गोदो नुनो मोनोमोन ना जोंनियाव। हाय बेफोरबायदि बेमार आजारा एथ'बां बिदि गैयामोन नाथाय दा जोंनियाव बियाव बिराद खमन जाबायना माने बेफोरो मेलेरिया देंगुनो बेफोरो केन्सारफोरा। दा बेफोरनि थाखायनो जादों माने।
औ गावनि बे मा होनो साब सि खन थायिनि बाबायावनो जादों बि।
औ दा आं नोंथांनाव मोनसे बुस्थुसो आं सोंनो सान्दों माने दा जों आंथ' फोरमायबाय नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि आबहावाना बार बे जे बार बेजों जोंखौहाय जों बिसिबां एफेक्ट जादों दा बिखौहाय जों माने सुद द्रायनो थाखाय फोसाबनो थाखाय माबा मोनसे राहाफोर नोंथाङा मोन्थियोबा खोन्थानो हागोन आंनो।
बेफोर रा बेफोर राहाअन्थ'। माने मा होनो दंफां लाइफांफोराबो खमिलांनो हमबाय खम जालांनो हमबाय जोङो मानो बेफोर खौ ओ दानफायाबा मोजां। दंफां लाइफां थाबा अक्सिजेनाबो मोजां जागोन। गावनि थाखाय देहायाबो मोजां जागोन बेफोरनि थाख खायनो बेफोर थाबा मोजां जायो आरो जेनेबा।
अ' नंगौ आंथ' सानो आरोना नोंथां। माने बे जों बेखौहाय लास्ट जों इखौथ' खनसेनो फोसाबनो हाला जाहैबाय। जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि जोंनि बायुखौ जोङो बरबाद खालामबोबाय। ओंखायनो आंनि सान्नाय मथे जों मा खालामनांगौ मिन्थिबाय। जोङो बयब्बो ना नों आं बयबो लोगोैयैनो बयबो माने दंफां लाइफां गायनांगौ आरो दंफां लाइफ बिफां गायनायलोजोंल' जाया जोङो गारि मथर सलायोना जोंथ' गोबां सालायो दाना ना नै नै दखान थांनोलै न' नोंथां न'निफ्राय एक मिनिटनि लामायाव जोङो गारि गुरा जोंनि बाइक स्कुटि लानानै फैयो दा बेजों जों ओरैनो माने बाय बरवाद खालामनाय जायो माने मा होनमोनलाय उखुन्दै जों आगारनानै ना होमबा जोङो मा खालामनांगौ बे एसे एनै ससेफोरखौहाय जोङो हायोबा थाबायनो नांगौ जोंनि देहाया फिट थागोन होमबा जोंहा इक्सारसाइस खालामनायबो जागोन नालाय ओमफ्रायो हायोबा थाबाय साइकेल सालाय आरो जों गोजान लामा दाथ' जों टाउन सहराव बारा हाथाय मानसि गामियाव थाग्राया जों नाथाय टाउन सहराव जों नुयोना गोबां जों ट्रेफिक जामफोर नुलाय लायोना गारि गुरा दा बे मा जादों बे मानि थाखाय जायो बा जोंनि पार्सनेल गारि सालायनायनि थाखाय ओंखायनो जों माने गोजानाव हान्थियोबा लामा हान्थियोब्ला हायोबा जोङो क्लाब पाब्लिक ट्रान्सपर्ट होननानै जे बुङोना हमनानै ला बास दङ ट्रेन दङ ना बेफोरखौ जों बाहायनांगौ माने जोंहा बेयाव थाखा फैसाया खम थांगोन आरो बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा मा होनोमोनलाय बायुआ बारा बरबाद जाया मानो होमबा जों बेवहाय नों सल्लिस था बाइक जोङो सालायोब्ला बिनि सल्लिस था बायकनिफ्राय बिसिबांं उखुन्दै गगोन नाथाय बे सल्लिस था बाइकनि मालिक ना सल्लिस जन मानसिया मोनसे बासावनो खनसेनो जमा जायो होमबा जों बेयाव एसेबाबो सेभ खालामनो हायो माने नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ
दा नोंथाङासो मा सानदों आंनि बुंनायखौ
ओ नोंथांनि साननायफोरानोथ' बहुद मोजां जादों जानाया जों
उम
उनाव बुहुद जों आवगायलांगोन
औ औ दा बे आवगाय आवगायलांनायनिजोंल' नङा नोंथां मानो होनबा जोङो दा बेफोरखौ मावा बा फैगोन फैगोन जेनेरेसना जोंनि फिसा फिसौनि आमोलाव गोबां जों खस्थ'सिनखौ नुनो मोनगोन ओम मानो होनब्ला जोंना मानसिनि मा आयुआ ना बेफोरनि थाखायनो गोबां खमायलांदों सल्लिस बोसोर पनसास बोसोरावनो जोंहा मोदोम सानाय जायो मानाय जायो बेफोरनि थाखायनो जायो जों एखेबारे एक्सारसाइसबो खालामला आरो लोगोसे जानाय लोंनाया जोंखौ बेसेेबां एफेक्ट खालाम हादों ना बेमार आजार बेफोर साननांगौ गोनां बाथ्रा माने
नंगौ
ओम दे होमबाना नोंथां गोजोननाय थाबाय रायलायनानै
औ औ जागोन दे
औ